औ खोनाबाय औ खोनाबाय नोंथां।
ओ नोंथाङा सम दङब्ला आं नोंथांजों फंसे ओ बाथ्रा सावरायनोसो आं नोंथांनाव फन खालामनाय जागोन। नोंथाङा सम होनो हागोन ना ए आङो दा सावरायगोननि ओ आयदाया जाहैबाय दानि बर' हारिनि समाजाव बर' आइजोफोरनि
आखल आखु आरो बिसिनि न'खर सामलायनायनि सोमोन्दै नोंथांखौ आङो फंनैसो खोन्थानो थाखाय खावलायनाय जाबाय।
औ नोंथां नोंथाङा बुंनाय बायदिनो आङो जोंनि बर' आइजो बर' आइजोनि सायाव जोंनि बर' आइजोफोरनि आखल आखुआ गोदोनि समाव माबायदिमोन दानि समाव माबायदि बेखौ एसे फोरमायनानै होनोसैां ओ जोंनि गोदोनि बर' आइजो होननानै बुङोब्ला ओ गासिबावबो मावनाय दांनाय ओ ओ संनाय खावनाय ओ जानाय लोंनाय बेफोराव माने ओ गासिबावबो आखा फाखामोन ओ सि दानाय माइ गायनाय गायनाय फुनाय बेफोरावबो आखा फाखाथारमोन नाथाय दानि आथि आथिखाल मुगानि जोंनि बर' सिख्लाफोरखौ जोबोद माने सोलायनाय बेखौ जोङो नुनो मोनो गोदोनि बर' आइजोफोरा जेरै सि दानाय सि दानायाव गोबां रोखोमनि आगर थायो जेरै हाजो आगर उफुर आफा बैग्रि बैग्रि बिबार बिदिनो गोबां आगर बेफोर आगरफोरखौ एरनायाव आरो दख'ना दाननायाव गोदोनि बांसिन मानसिफोरानो माने जोङो दानानै गावआनो गाव दानानैसो जिखौ गानोमोन नालाय हौवाफोरनि गानग्रा गामसा आरो हिन्जावफोरनि गानग्रा दख'ना बे दख'नाफोराव गोबां रोखोमनि आगर थायो बे आगरफोरखौ एरनायाव उल सादोफोरनि गाननाय बे गाननाय सादोबफोराव एरनाय आगर बेफोरखौ माने गासैखौबो गोदोनि बर' सुबुं सिख्लाफा जोबोरैनो आखा फाखामोन आरो जोंनि गोदोनि बर' सिख्लाफोरा इसोर सिबिनाय दधहोरोम सिबिनाय बे सिबिनायावबो जोबोद इसोरजों खाथि सोमोन्दो लाखियोमोन नाथाय दानि बर' सिख्लाफ्रा इसोर सिबिनाय आरो दानाय लुनाय बेफोराव जेबो माने बांसिन गोहोम गैयि लोरबां जालांनाय बेखौ जों नुनो मोनो गोदोनि बर' सिख्लाफोरा बिमा बिफा बिफानि बोसोन बेफोरखौ जोबोद मानियोमोन समाज नि नेमखान्थि बेफोरखौ जोबोद मानियोमोन
औ
बै समनि बर' आइजोफोरा मानि गोबां बेबायदिनो माने समाज खुंनायाव जोबोद माने मोजां
औ
ओ माने खान्थि गोनां गासिखौबो फालियोमोन आरो दानि बर' आइजोफोरा बैफोरनि सोलायै माने गासिबो मबाइल दानि जुगाव मबाइलानो जोंनि समाजाव जिउ खुंनायाव एंगारनो हायै मोनसे लोगो बायदि जाना फैबाय बिनि थाखायनो दानि सिख्लाफोरा ओ मबाइलाव माने गोबां रोखोमनि ओ मोजां गाज्रि भिडिअबो नुयो मबाइलाव ओ इन्टारनेटनि जोहै बेबायदिनो गोबां रोखोम मोजां गाज्रि भिडिअ' नुनायनि गेजेरजों गोबां सोलायनायखौ जों नुनो मोनदों ओ बेबायदिनो दानि बर' सिख्लाफ्रा गोदोनि बायदि ओ दानाय लुनाय बेखौ माने गोसो गैयि बावगारनाय बेखौ जों नुनो मोनदों बेबायदि दानाय लुनाय जोंनि बर' हारिनिनो आगर आखायफोरखौ बावगारलाङोब्ला जोंनि उननि जोलैफोरा माने ओ जोंनि आगर फोरखौनो मिथिनो मोनो मिथिनो हायि बेबायदि थासारियाव फैगोन आरो नोंथां बिनि थाखायनो ओ दानि मुगानि बर' सिख्लाफ्रा गोबां माने ओ लोरबां जालांबाय आरो ओमफ्राय नोंथांखौ आङो बिनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनो आं खावलायनाय जाबाय
नंगौ नोंथाङा सैथोखौनो बुंदों दानि बर' आइजो आरो गोदोनि बर' आइजोफोरनि गेजेराव गोबां फाराग दं गोदोनि आइजोफोरा न'नि मान सनमान समाजनि मान सनमान गासिखौबो नायनानै सोलियोमोन नाथाय आथिखालनि आइजोफोरा बर' आइजोफोरा बांसिनानो मदार्न नि मुङावहाय एबा गोनोखोरि जौगानायनि मुङावहाय गावखौनो समाजनि बारगा खामानियाव बांसिन लोब्बा खालामनानै लाबोदों बेजों लोगोसेनो बिथांमोना जे गाव थांनानै थानो थाखाय मावनां खामानिफोर बेफोरखौहाय बावगारलांदों जेरै रां रुफा खामायनाय न'खर सामलायनाय फिसा फिसौ फोरोंनाय आरो गाव न'आव थानाय समावहाय गोनां जानाय मुवा बेसादफोरखौ बुथुमनानै लानाय बेफोर गासैखौबो दानि बर' आइजोफोरा रोङै बायदियानो जालांबाय गोदोनि आइजोफोरा ओ जेब्ला फिसायफोरा हाग्रा बंग्रायावहाय बनफोर लायनाय मैगं थाइगंफोर बुथुम हैैनाय मैहुर खालामनाय एबा दावहायाव थांनाय समावहाय न'आव लांदां जानाय समाव ओ बे जोंनि बर' आइजोफोरानो न'खौ सामलायोमोन न'नि जानाय लोंनाय जगार खालामनाय फिसा फिसौफोरखौ नायनाय आरो माबाफोर मुवा बेसादफोरखौहाय गावनियाव गैयाब्ला गुबुननिजों सोलायलायनो थाखाय ओ जाय बेसादजों सोलायथावथाव बेखौ जगार खालामनाय बेफोर खामानिखौ गोहोमैनो मावनो हायोमोन नाथाय बै समावहाय हौवाफोरा न'आव थायैनि थाखाय आइजोफोरनोनो न'खर सामलायनायनि जेनाखि मोनथाय बेखौहाय जौसे जौखोन्दो होयोमोन आरो जोंनि बर' समाजाव गोदो गोदायनिफ्रायनो दासिमबोआनो बुंजायो गोदो गोदायनिफ्रायनो आइजोफोरखौहाय हौवाफोरजों समान हिसाबै साननानै लानाय जायो। दासिमावबो आइजोफोरा जेरैबायदि ओ हौवाफोरा जेरैबायदि जोंनि बर' समाजाव मोन्थाय दङ। आइजोफोराबो बेबायदिनो मोनथाय दङ होननानै जों बुंनो हायो। नाथाय आथिखालाव आथिखालनि जाय बर' आइजोफोर बिथांमोना बे हौवाफोरजों समान मोननाय मोनथायखौ लानानै माखासे गाज्रि हाबायाव लोब्बा जाहैदों। आरो खायसेया समाजनि नियम निथिखौ मानियैयाव समाज निफ्रायबो होखारजानो गोसो जादों बेजों लोगोसेनो ओ जोङो आइजोफोरखौबोम फुरायै बा बिथांमोननिल' दायखौ जोङो बिथांमोननिल' दाय होननानै बुंनो हाया। बेनि गेजेरावनो जोंनि बर' हौवाफोराबो जौ जुवाजों गफबनाय आरो गुबुन आयेन बेरेखा हा खामानियाव लोब्बा थानाय न'आव सम होनो हायै बेफोरबायदि माखासे जाहोननि थाखायबो जोंनि बाय बर' आइजोफोरा न'खर सामलायनायाव थाबथलासिनो गुबुन आलदा आयदायाव बिसोरो आगान होलांदों। ओ बुंनो थाङोब्ला दानि मुगायाव ओ समाजारि बिजोंनि मुगायाव इन्टारनेटनि जोहैहाय बिथांमोना फेसबुक वाटसाप इन्सटाग्राम बायदिफोर नायदों आरो बेनि गेजेरजों बायदिसिना रोखोमनि सुबुं फोरजों लोगो मोनदों आरो बे इन्सटाग्राम वाटसपावहाय बायदि रोखोमनि भिडिअ' जेरैहाय माब्लाबा माब्लाबा जों नुनो मोनो हौवाया हिन्जावखौ बुनाय बा हिन्जावा हौवाखौ बुथार खोमानाय बेफोरबायदि दा बेफोरबायदि भिडिअ'फोरखौ नुनानैबो जोंनि बर' आइजोफोरा सोलोंनो हमदों आरो न'खर गारनानै खारनाय हुदा बेफोरो जानो मोनदों आरोखि बेजों लोगोसेनो जोंनि समाजावहाय आइजोफोरनियाव हौवाफोरनियाव जेरैबायदि सांग्रांथि दङ आइजोफोरनियाव बेबायदि बिदि सांग्रांथि गैया बेयो जोङो बर'फोरखौहाय गोदो गोदायनिफ्रायनो गोरलैयैनो गुबुननि सायाव फोथायग्रा एबा जोंनि गोसोआ गुबुननि थाखाय बिराद
औ
साब्रै गोसोनि सुबिदा लानानैनो गुबुन हारिनि मानसिफोरा दिनै जोंनि बर' हारिनि आइजोफोरखौहाय गोदै गोदै रावजों फुस्लायनानै लांनानै गुबुन गाज्रि खामानियाव लोब्बा खालामहैदों। बेल नङा माब्ला माब्ला हाबा जाखानाय आइजोफोरखौबो गोदै गोदै फुस्लायनानै दिल्ली मुम्बाइ बेंगालर बायदियाव लानानै थांदों जायजों जोंनि बर' न'खरफोरा गावस्रानो गोनां जादों दा बे गावस्रानायनि जाहोनाव दं आलदा आरो जाहोनबो दङ जेरै फिसाया न'आव सम होनो हायै फिसा फिसौफोरखौ मोजां नायनो हायै गोनां जानाय समावहाय जेरै रां रुफा गोनां जानाय बे समाव फिसाया नांगौ रोखोम होनो हायो दा बेफोरखौ लानानैबो माखासे आइजोफोरनि साननाय हनाया जोंनि समाजनि बेरेखा जालांदों फिसायनिखौ इ खामायनायखौ नायालासिनो माखासे आइजोफोरा गाव गाबागावनो खामायनानै एबा रां आरजिनानै न'खरखौ सामलायनो नाजानायनि गेजेरजों माखासे आयेननि बेरेखा खामानियावबो लोब्बा जादों दा बिथांमोना आयेन बेरेखा खामानियाव लोब्बा जानायनि उनावहाय बै आयेन बेरेखा खामानिनिफ्राय बिथांमोना फैफिन खिनो हायाखै जायनि थाखाय बिथांमोना माब्लाबा माब्लाबा जोंनि समाजनिफ्राय एबा गामिनिफ्रायबो बयखद खालामजादों। बेनि अनगायैबो जों बुंनो हायोदि जोंनि बर' समाजाव एबा बर' आइजोफोरनियाव सहायनो हानाय गुन बियो जोबोद खम होननानै जों बुंुनो हायो जौसेजों बौखोन्दोआव जोङो जौसे जन आइजोफोरनि गेजेराव जोङो सानै साथामसोल'खौसो जोङो सहायनानै थाथारनायखौ जों नुनो मोनो जोङो बांसिन समावनो बि फिसा फिसा जेंनानि थाखायनो बिसि फिसाय बुलायनाय फिसा फिसा रांखावरि गैयिनि जाहोनावनो नाव गारनानै खारनाय बायदिखौ जों खोनानो मोनबाय थायो दा बिथांमोना गोसोखौ गोरा खालामनानै जुदि सहायनानै थायोब्ला बे न'खर खरा गावस्रनाय नङा आरो बेजों लोगोसेनो जे गाव बे न'निफ्राय खारलाङोब्ला गावसिनि फिसा फिसौफोरा मा खालामनानै जागोन एबा बे फिसा फिसौफोरखौसो सोर नायगोन बिनि फारसे जुदि गोसो गोथौयै साननानै नायोमोनब्ला बिथांमोना बिदि जानाय नङामोन बेजों लोगोसेनो ओ दानि आइजोफोरा गोदोनि जे माखासे खानानै दोननाय नेमखान्थि एबा गामिनि खाबथानानै दोननाय माखासे नेमखान्थि जायखौ जों जाय नेमखान्थिनि गेजेरजों जोङो हौवा आरो हिन्जावनि गेजेराव फाराग दिन्थिनाय जायो जेरै मोनाबिलि समावहाय आइजोफोरखौ बाहेरायाव ओंखारनो बादा होनाय आरो गोजान गोजान जायगाफोराव आइजोफोरखौ थांनो बादा होनाय बेफोर गासैबो मोन मोनफा मोनफा जाहोननि थाखायसो दा बेफोर जाहोनफोरनि गेजेराव जोङो बुंनो सानोसै आइजोफोरा जुदि मोनाबिलियाव ओंखारोबा बायदिसिना उम ओ साननाय हनाय गोनां एबा गाज्रि गोसोनि सुबुंफोराबो मोनाबिलियाव ओंखारो दा बे मोनाबिलिनि सुबिदा लानानैनो बै गाज्रि आखुनि मानसिफोरा आइजोफोरनि सायाव इनाय अनागार खालामनाय राहा लायो एबा नाजायो बेफोरनि थाखायनो जोंनि समाजाव बै समावहाय आइजोफोरखौ मोनायाव ओंखारनायखौ बन ओ होबथादोंमोन आरो गोजान जायगायाव थांनायखौ होबथादोंमोन जुदि थाङोब्ला गावनि फिसाय एबा न'खरनि सोरबा हौवा मानसिजों थांफानो होदोंमोन बिनि अनगाबो जोंनि ओ बर' समाजावहाय मदार्ननि मुङावहाय थिग